हेल। हेल'। औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथाङा मा खालामगासिनो
जिरायगासिनो दङ नआवनो दं
औ औ अब्ला जोङो दिनैनि टपिक
औ औ मोजां खो
दाउ अमा आरो औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दाउ अमा फिसिनायजों जोंनि बरनि बर नखरफोरा बोरै जिउ राहा खुंबोगासिनो
औ हागोन हागोन हागोन नोंथां ओ जोबोद मोजां मोजां टपिक नों नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। ओ दिनै दिनैनिल जुगनि नङा बियो ओ गोदोनि फ्रायनो बरफोरा बा खालि बरल नङा गुबुन गुबुन सुबुं माहारिफ्राबो जिउ खांनायाव जिब जुनारफोरखौ फिसिबोनायजों लोगोसे ओ नखरनि हेफाजाबखौ लाबोदों जिब जुनार फिसिनानैनो बिसोर नख नखरखौ सुंथाबोदों ओ गुबुनखौ बुंनो थांला बरनि बेलायाव आङो बुंगोन बरफोरा बुंनो थाङोबा बिसिनि बेंक बेलेन्सा ओ जिब जुनार फिसिनाय आरो आबा आबाद मावनायनियावनो बिसिनि बेंक बेलेन्सा दङ होननानै आं ओ बेखौ बुंगोन मानोना फिसोरो नखरखौ जिब जुनार फिसिनानैनो नखरखौ सुंथाबो खैदां खैफोराव ओ गोनांथि जानाय माखासे रांखावरिनि हेफाजाबफोरखौ जिब जुनार फिसिनानै फाननायनि गेजेरजोंनो फिसोरो बुथुमबोयो ओ बेराम आजारफ्राव ओ हस्पिटालफ्राव लांनानै बेराम आजार नायनाय फाहाम थाय होनाय बेफोरनि रांखावरिखौबो बिसोरो ओ जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंनो बुथुमबोयो जायनि गेजेरजों बिसोरो बेबायदिनो न'खरफोरखौ सुंथाबो खालि बेल नङा जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों जे नखरखौल सुंथानो हायो बे नङा जिब जुनार फिसिनाया मोनसे आबहावाखौ सिबिनायबो जानानै फैयो आबहायाव जे गुबुन गुबुन जिब जुनार एम्फौ फौ एनला दाउसिन दाउलाफोरा थायो दा बिनि गेजेराव जे बर'फोराबो ओ दाउ हांसो फारौ बोरमा अमा मोसौ मै सो फिसिनायनि गेजेरजों मिथिंगाखौ बिसोरो मोनसे आ समान थासारियाव लाबोनाय बा मान होनाय नैबे मोनसे बिथिंखौ जों नुबोनो मोनो नोंगौ बिस सोरो गुबुन गुबुन बिथिङा समावहाय फुजा बायदिसिनाफोराव जिब जुनारफोरखौ माला-आ- माब्लाबा बाहायो। नाथाय मा ओ बि बाहायनायनि गेजेरजों माने बिसोरो जे जिब जुनारा मिथिंगायाव बा सुबुं माहारिनि खोब गोनांथार नैबे मोनसे ओ बिथिंखौबो जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों फोरमायना होयो आरो
औ आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनिथिं मा मा जिब जुनारखौ बांसिन फिसिनाय जायो?
औ हागोन नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव दा बांसिनै फिसिजानाय जिब जुनार महरै अमाखौ फिसियो दाउ फिसियो। बोरमा फिसियो आरो मोसौ फिसिनाय जायो। बे ओ मोन ब्रै रोखोमनि जुनारफोरखौ बांसिनै फिसिनाय जायो। बा खि मै मैसो आ फारौ हांसोफोरखौ दा बारा फिसिनायखौ नुनाय मोननाय जाला आरो
औ दा जेनेबा दाउ औ औ दानि दाउ अमा फि नाय जों गोदोनि दाउ अमा फिसिनायजों माबाफोर फारागथि नुनो थाङो नामा दा नोंथाङा?
नंगौ ओ फारागा बाहाय खोब दङ आ नो गोदोनि गोदोनि समाव, जोङो अमाफिफोर अमाफोरखौ फिसियोब्लाबो अमाफोरखौ माने खाथि खालाफ्रावनो फिसिना लानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। जायनि गेजेरजों ओ लेथ्रा मोनामनाय एमफो ओ ए म्फौ एनलानि बांनाय बा थाम्फै फोरनि सोमजिनाय मोन मोनसे राहाया बेवहाय दंमोन दा बेनिखा खायनो आथिखालाव नाथाय बेफोरो हुदाफोरखौ गारनानै एसे सोदांनाय महरखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो ओ जेरै अमाफोरखौ जोङो फिसियोब्लाबो एसे गोजानाव फिसियो बेनिफ्राय मोनसे जायगायावनो जोङो खाबाय थायालासेनो जायगा एसे सोलाय सोलाय खालामनानै खानाय जायो जाहाथे जायगाया गोबांद्रायै बा ओ बुरजाद्रायै लेथ्रा जाया आरो नैबे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनाय जायो बेनि ख्रुइ आरो मोनसे जोङो गोनो ओ गोनोखोरि मुगाया जौगानाय लोगो लोगो जों माखासे बिथिंखौबो जोङो अमा फिसिनायावहाय दाजाबदेरनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ जोङो प्लास्टार होनानै अमानि गन्द्रा खालामनाय जायो। दा बिदि होनानै जुदि अमानि गन्द्रा खालामोबा जोङो मोनसे बे हाब्रुनाय मोनसे हासा रिया गैया जायो आरो अमानि खिफोरखोबो जोङो ओ बुथुमनानै गुबुन दाबसे जायगायाव गारहैनायनि मोनसे राहा थायो आरो बिनि ख्रुइ आ-आरो बेनि अनगायैबो दाउ फिसिनाय दाउ फिसिनायाव जोङो गोदो नोंगौ गग्रा खालामनानै फिसियोमोन दाउखिफोरखौ सिबोमोन आथिखालावबो बेबायदिनो जोङो ओ दाउ खौ गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो फिसिनायखौ नुनो मोनो नाथाय फालांगियारि बिथिंजों नोजोर बोनानै आथिखालाव जोङो ओ दाउ फिसिनायखौ ओ गोनोखोयारि आदब बाहायनानै मोनसे फार्मिं फर्म‌आवहाय लाबोनानै बेखौ मोनसे स्टेन्डार्ड फर्म‌आव लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
दा। आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय नोंथां औ।
नोंथांमोननिखै दा। ओ गोरान जेनेबा दा ओ दैज्लाङाव मावनाय माबाफोर आबाद मावनाय आबादफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा।
दैज्लांआव मावनाय ना। जोंनिथिं। थ जोंनिथिं गोबाङैनो मावो सिलङाव आबादफोर दं नोंगौ गुबुन-गुबुन जायगायाव मावनाय बायदिनो जोंनिथिंबो दा। फोरला। फोरलााय एबा बहल। बे खौ गायनाय जायो जोगोनार गायनाय जायो दैज्लांनि जोगोनार। सबाय बिमा गायनाय जायो। दैज्लांनि सबाय बिमा। बेनिफ्राय खुमब्रा गायनाय जायो। जिंखा फो ओ जिं गायनाय जायो खांख्रिखला गायनाय जायो। आरो बेबाय बिदिनो ओ माइ आबाद गायनाय जायो माइ आबाद महरै जोङो बेवहाय ओ माइ महरै जों बेवहाय ओ रनजित माइ गायनाय जायो फुल फाख्रि गायनाय जायो जोसा गायनाय जायो ओ बेनिफ्राय मैनागिरि फ्रि गायनाय जायो।
औ।
फरिमल गायनाय जायो दा बेखिनिखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बांसिनै बेफोर आबादफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो दैज्लांनि आबाद महरै। ओ। नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि मावो नोंथां।
औ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो आबादखौ मावो जेरै बाहादुर रनजित आरो माइब्रा जोसा।
औ।
बावा होननाय बेफोर माइखौ बांसिन मावनाय जायो जों
औ औ। औ थिग थिगनो दं नोंथां।
नोंथाङा देग्लाय बेसे बिगासो मावगोन माइखौ।
देग्लायनि थांखि लानाय बायदियै। देग्लाय नैजि बिगासो। नैजि बिगासो माइआ। आबाद मावनायखौ थांखि लानाय जादों। ओ बारियाव बारि हिसाबै आ गोबांद्राय नङा जानो आन्था आरो आगलायनाय खिनिखौ फाननो हायो आरो माने जानायनि एसे बाराखौ मावनाय जादों आरो मैगं थाइगं महरै फोरला जिंखा बेनिफ्राय जोगोनार खुमब्रा बिन्दि सबायबिमा बेफोरखौ मावनाय जादों आर
औ आरो आं नोंथांनाव मोनसे सोंनि नोंथांमोननि खै ओ बिगासे हायाव बेसेबांसो मन माइ जायो
जोबोद ओ
औ
माइनि आबादखौ मावोब्लाबो जों नि ओनसोलथिं माने माइखौ मोननायखौ जों नुनो मोननाय जाया मानोना ओ जोंनि ओनसोलावहाय मावै मावै हाया गोबां बोसोर जाबोनायलाय हासारनि बिब बाङा खमाय बोनायखौ जों नुनोमो नाय जादों आरो जायनि जाउनाव जोङो बिगासेयाव आथ थिखालाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बांसिनथारै मोनोब्लाबो जि मन आरो बिगासेयावहाय जि मनखौ मोननाय जायो ओ नाथाय माब्लाबा जोङो स्नि मन गाहाम दाइन मन गाहामल मोननाय जायो आरो हानायहा खोब बिबांनि मोननायखौ जों नुनो मोननाय जाया
बिदिब्लाथ गोबां गोबां लस जायो नङा होमबा नोंथां? आथिखा आथि आथिखालावथ गोबां खर सा जायो माइ गायनायाव जेरै हालेवनाय बेयाव टेक्टर लगायनांगोन नङा होमबा खननैबा खनथाम एवनां गोन आरो बेयाव ओ फार्स्थ ओ खोथिया फोनायावबो खरस थाबाय हालेवनायाव आरो माइ ओ आलि खोनायाव आरो बुंनो थाङोब्ला आरो ओ हाजिरा माइ गायहोनायाव
औ औ नंगौ नंगौ थारैनाय नंगौ।
उनाव ओ माइआ मोनखांबा आरो बेखौ हानाय हानायाव खरस थांगोन आरो हानायनि उनाव मार मारा होनायनिबो खोथा फैयो नङा होमबा?
औ औ थारैनो नोंगौ।
थ गोबां खरसा थाङो बुंनो थाङोब्ला जोङो माइ आबादाव ओ जिबा जिबा मनसो मोनाब्ला गोबां लस नङा होमब्ला
नंगौ नंगौ थारैनो सैथो नंगौ। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा जे बेफोर बाथ्राखौ खौ ओ दिनै सावरायदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां ओ दे। गोजोन्थों नोंथां।